खोनादों ना नोंथां?
खोनादों दे
औ दायो जोंनि सावरायनो लानाय आयदाया बर'फोरनि बर' आइजोफोरनि इन्दि एम्फौ फिसिनायनि सायाव नोंथां
औ औ नोंथाङा बेनि सोमोन्दै मोजाङै मिथिगौना?
आं जाखिनि मिथिगौ बेजोंनो बेखौनो नोंथांजों रायलायनोसै नोंथां
अ दे बिदिब्लाा नोंथाङा फोरमायनो हागोन दायो
अ गिबियावनो जोङो इन्दि एम्फौ ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो माने बर' आइजोफोराहाय इन्दि एम्फौ फिसिनानै गाव गावनि न'खरखौ सामलायनायाव रांखावरियारि गोबां माने मदद होबोनायखौ जों नु नुनो मोनो आरो आरो आथिखालावबो बेबायदिनो बर' आइजोफोरा इन्दि एम्फौ फिसिनायखौ जों नुनो मोनो ओमफाय बे इन्दि इन्दि एम्फौ फिसि-फिसिनो थाखाय जों गिबियावनो जोलै जोलै होननानै बुङोना जायखौ जोङो जोलै हिसाबै जोंनि बर' आइजोफोरा माने ओ जो जोला बेखौहाय फिथोबाव नायनानै सिनायो आर बिसोरो बेनिफ्राय माने जोलै थिखांनो थाखाय जेसेबां बुरजा लागोन बेखौहाय जोलै महरै बिसोरो बिजिजों सुनानैहाय वालावहाय माने बिदिनो बिदै दैनो थाखाय आलायनानै द दोनो आरो जेब्ला बे बिदैया दै दैगोन अब्ला बे बिदैफोरखौहाय ओ जमा माने खानानैहाय जमा दोन्थुमनानैहाय मोनसे जायगायाव ज' खालामनानै दोनो आरो बियो ओ सपथा मोनसे से मोननैनि उनावहाय माने बियो फिसा महरै एम्फौआ गफायो आरो नोंथां औ ओमफफ्राय जेब्ला एम्फौआ गफायो माने बेयावहाय सिख्रिया सिख्रि जानानै जेब्ला बिदै दैयो अब्ला बेयाव माने ओ दिनै दैनाया जुदि फार्स्ट दैनाया बियो फार्स्ट माने फिसाया जो गफायग्रोगोन आरो बिदिनो नैथियाव जेब्ला दैगोन बेबायदिनो माने माने बिसोरनि गफायनायाहाय मोनसे थि समावनो जाया आरो माने ओ जेसेबां ओमफ्राय बेबायदिनो जेब्ला एम्फौआ फिसा जायो अब्ला जोङो ओ एम्फौनि आदाराथ' गाहायो इन्दि बिलाइानो बिसोरनि जा जाग्रा आदार नालाय औ बेनि थाखाय माने एम्फौ फिसा होनानोहाय जोङो बै इन्दि बिलाइ गोरलैसिनखौ होयो आरो माने बिसोर अरनो हायााना हाथायाहाय फिसा फिसा जायो बेनिखायनो जोङो इन्दि बिलाइ गोरलैखौ होयो आरो बेबायदिनो एम्फौआ सानफा एफा देरो देरहोलांनानै जेब्ला बिमानि महर लायो अब्ला ओ बेसोरो आदारखौ जाबाङा जाबाङा जायो बिनिफ्रायहाय बिमानि महरखौ लायो आरो ओ खमैबो बे बिमानि महरसिम लानायावहाय जिबा दिनसो नांगौ जायो थां
नोंथाङा मिथियो नामा बे जेनेबा बे गोरलै एम्फौआ मानि थाखायोनाय आदारखौ जाबाङा जायो?
अ बिमानि महर लानो नागिरनायाव नामा नोंथां?
नों जे बुंदोंमोन नोंथाङा जे गोरलै एम्फौआ माने आदारखौ जाबाङा जायो होननानै।
गोरलै एम्फौआ आदारखौ जाबाङा नङा जेब्ला बे एम्फौआहाय बिमानि महर लानो नागिरो अब्ला बिसोरो आदारखौ खम जायो आरो नोंथां।
अ अ
औ ओमफ्रायो ओरैनोथ' जोङो इन्दि इन्दि एम्फौ फिसिनो थाखाय जोङो बिसिनिया गुबै जाग्रा आदाराथ' इन्दि एम्फौआनो आरो बेनि अनगायैबो जुदि इन्दि बिलाइखौ जोङो मोना मोना मोनाब्लाथाय जोङो बेखौहाय खारं बिलाइ आरो गाम्बारि बिलाइ बेफोरखौबो होनानै फिसिनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो बेबायदिनो जेब्ला एम्फौआ मोननानै फिथोब थोबो बेवहाय जोङो फिथोब थोबहोनो थाखाय थालिर थालिर बिलाइ गोरानखौ बिसोरनि बासा महरै होनाय जायो बेनि अनगायैबो थाइजौ बिलाइ गुबुन गुबुनफोरखौ होनो हायो जोंनि जायगायावहाय बांसिन थालिर सिलाइ गोमोनखौनो होनायखौ नुनो मोनो आङो।
औ बे एम्फौ फिनायनि गेजेरजों जोंनि बर' समाजाव माबायदि मुलाम्फा दङ होननानै सानो नोंथाङा?
ओ बे इन्दि एम्फौ फिसिनायनि गेजेरजोंथ' जोंनि बर' समाजाव गोबां ओ गोबांथार मुलाम्फा दं होननानै आं सानो जेरै जेरैबायदि जोंनि बर' आइजोफोरा गुबुन जायगायाव थांनानै माने रांखावरि खामायहैनो हायाब्लाबो न'आवनो थानानै एम्फौ फिसिनानै ओ बेनि एम्फौखौबो फाननानै जोङो रां आरजिनो हायो लोगोसे ओ बेनि फिथोबनिफ्राय जोङो खुन्दुं लुनानैहाय ओ इ न्दि जि आ इन्दि आर'नाइ आरो इन्दि कट बिदिनो गोबां गो रोखोमनि ओ सि दानानैहाय बेवहाय रांखावरि मुलाम्फाखौ मोननो हायो।
बिदिबाथ' इन्दि एम्फौ फिसिनायनि गेजेरजों जोंनि बर' समाजाव माने मोनसे मोजां जौगानाय आरो मा मोजां सिनायथि बुंनो हायो मोनसे हारिमुनि सिनायथि महरै।
नोंगौ नोंथां।
बिदिब्ला नोंथाङा आंनि फारसे माबाफोर सोंनांगौ दङ नामा?
नोंथाङा इन्दि एम्फौ फिसिनाय खौ दा आथिखालाव नुनो थांगोन ना थांला नोंसिनि जायगायाव फिगोन ना फिया? जोंनि जायगायाव फियो गोदोहायबो फिदोंमोन आथिखालावबो फिनायखौ आं नुनो मोनदों आरो नोंथांनि जायगायाव माबायदि बेखौ नों-नोंथाङा मिथियोब्ला फोरमायनो हागोन।
आंनि नुनायाव माने गोदोनि समाव जेब्ला जों उन्दै उन्दैमोन बे समाव जोंनि आइमोन आरो गामिनि आबैमोन मादैमोन गोबां फिसिनायखौ नुनो मोनो बिदिनो न'खर न'खर इन्दि बिफां गाय-गायनानै लानाय आरो गोजान गोजान जायगायाव इन्दि बिलाइ लानानै फैनाय बेबायदिखौ जों गोदोनि समाव बांसिन नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव बां सिन खमखौ नुनो मोनो आरो। मानो होनोबा आथि खालाव मेचिनजों दानाय गाननाय जोमनायफोरखौ माने जों मार्केटफोराव एभेलेबेल मोनोना बेनि थाखाय माने खस्थ'खौ आथिखाल मुगानि मानसिफ्रा बेफोरखौ बायनानै
औ नोंगौ नोंथां।
हाथायफोरावनो बायनानै लायो आरो।
औ नाथायबा जोंनि बर' बर' फोरनिबो जाखिनि एम्फौ फिसिनानै मोननाय फिथोबजों खुन्दुं लुनानै दानाय दाहाय बियो जोंनि माने पियर इन्दि होननानै जायखौ जों मिथियोना जायनि बेसेना जायनि बेसेना आथिखालाव गोबां माने गोबां बेसेन गोसा आरो जायनि थाखाय ओ खायफा गोरिब-सु गोरिब न'खरनि सुबुंफोराहाय बेखौ बायनो सानबाबो बायनो हाया बेबायदिखौ नुनो मोनो आरो। आरो आरो जोंनि बर' सुब समाजावहाय उहम बे इन्दिनि जिखौहाय ओ माने माने मोनसे नेरसोन नेरसोन बायदि ओ मानसिफोरा माने नेरसोन महरै दोनो आरो सिनायथि मोनो। बेनो आरो औ बे जे बर'नि पियर इन्दि इन्दिजोंनो लुनानै दानाय जेरै जोङो जोमखांग्रा उलजि होननानै बुङो ना बेफोरबायदिखौबो दाना लानायखौ नुनो मोनो आरो मोनसे नेरसोन हिसाबै दोनो आरो जोंनि बर' समाज नि बर' बर' न'खर फोरावहाय जों नुनो मोनो बेफोरखौ।
औ आरो बेनि अनगायैबोथ' आथिखालाव इनदिनि हिन्जाव हिन्जाव माहारिनि अनगायै माने हौवाफोराबो लानायखौ नुनो मोनो जेरै कट गस्ला
औ नोंथां
बायदि बायदि माने इन्दिनि गानग्रा जोमग्रा ओंखारनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ औ गोसो बायदि समायना रमायना औ दानानै लायो आरो
बेनि बेसेनाबोथ' आथिखालाव गोबां
ओमफ्राय आङो मोनसे खोथाखौ नोंथांनो खोन्थानो लुबैदों मायने आंथ' बुंदों दहायो इन्दि इन्दि बिलाइनि अनगायै बो खारां आरो बै गाम्बारि बिलाइ माब्लाबा समाव समाव इन्दि बिलाइआ खम जायोब्ला बेफोरखौबो होनानै दोनो होननानै बुंदोंमोन ना बिनि मायने ओ इन्दि बिलाइ जानानै देरनाय एमफौवाहाय माने मोजांसि जायो आरो माने मोदोम गोनां आरो ओ माने गोथावसिन जायो होननानै बुङो आरो जा खारं बा बै गाम्बारि बिलाइ जानानै देरनायाहाय एम्फौआबो बारा माने गब्ल'वा होननानैहाय जोंनि बर' आइजोफोरा फोरमायनायखौ आं मिथिगौ आरो नोंथां। आरो बे खोथाया सैथो
जायनि थाखाय बिसोरखौ इन्दि एम्फौ होननानै बुङो आरोना
औ
थ' जोङो
औ
बर' हिनजावफ्रानो माने आखाइजों
औ खुन्दुं लुयो
मोननाय जायोना?
औ आरो एम्फौखौबो फाननानै गोबां रां खामायनो हायोना दा थ' गोबां बेसेन बेसेनाबो गोबां बेसेन गोसा जाबाय बेबो
आथिखालावबो जोबनानै थाङाखै बेफोरो
औ खम जाबोदोंब्लाबो जोङो दायो दाबो जोङो नुनो नुनो थाङो आरो बेफोर फिसिनायखौहाय। बेनिफ्राय जों मिथिनो मोनो गोदो गोदायबो बर' आइजोफोराहाय एम्फौ फिसिनानै रांखावरियावहाय गावनि न'खर सामलायनो थाखाय एसेबाबो मदद मोनदोंमोन आरो आथिखालावबो बेफोरबायदि माने एखे थासारिखौनो जों नुफिनदों आरो बेनि गेजेर गेजेरजों माने रां आरजिनानै न'खरखौहाय सामलायनायखौ जों नुनो मोनो आरो
जोंनि बायदि हारिमुवाबो सिनायथि जाबाय आरो दोरोङाबो हमथाना लाखिजाबाय।
बिदिब्ला दिनैनि रायज्लायनायखौ सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां? औ दे।